औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम बे गोजोन मोनामिलि बा गोजोन हरनि नोंथांनिसिम गाहाम हामब्लायनायखौ‌ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां
नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
अ
उ
नोंथां बे मोनाबिलि समाव बा दानदिसे बे सम होनखो आं कल रायज्लायनो थाखाय माने कल खालामबाय हमनो हादोंना नोंथां नोंथांङा दानदिसे सम नोंथांङा दानदिसे सम हगारनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो
ओम नोंथां आं नोंथांनिफ्राय माने मोनसे आयदानि सायाव बा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां थारैनो
अब्ला नोंथां जोंनि बे गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आमथिसुवानि बागै आं नोंथांनियाव फंनैसो सोंनो होननानै सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ औ
अब्ला नोंथांङा जागायनो हासिगोन आरोना नोंथां
दे अब्ला नोंथां आं ओ फोरमायना होनोसै आरो नोंथां
औ नोंथां
दा जों आमथिसुवा होनब्ला जोंहा माने बयबो सुबुं माहारियानो मिथिखागौ जानांगौ नंङा होमबा नोंथां माने जोंहा आमथिसुवाखौ जोंहा सिनि सान खुंनाय जायो नंङा होमबा नोंथां औ माने जोंहा बे आमथिसुवा सानखौ माने जोंहा जों सुबुं माहारिया माने आमथिसुवा सानखौ जोंङो बुहुम नांङैनो सुवा नांनाय होनना सानना नालाय नंङा होनबा नोंथां
औ औ औ नोंथां नंगौ
मानो होनबा बियो मोनसे ओ बिखौ माने आगोलनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे नियम खान्थि आरो नोंथां जायखौ जोङो आमथिसुवा बुङो जोंहा बे आमथिसुवा जिस्नि सान बे आमथिसुवा बायखांनानै जोंहा जे जोंहा बुहुमखौ गोथार एबा थारनायनि थाखाय जोंहा नखराव जि थानाय खना खनला थानाय जि जोम ओ नमा न'नि खानथा साराइ खांसि खुरैखौ गासैखौबो जोङो फारि फारि बहननानै माने जोङो बिसोरखौ साफायै सुस्रांनानै जोङो न' स' बायदिखौ जोङो लिरस्रांनानै जों गोथार खामनाय जायो नङा ओमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो सुस्रांनानै जोङो बे जोंनि जे गामियाव थान एबा मन्दिर थायो नङा ओमबा नोंथां? औ बेफोराव औ बेफोरावबो माने बिब्दिनो बे आमथिसुवा जेनबा जोबखालि जोङो ओ बे थानावबो जोङो माने बे बाथौनि एबा थाननि जि बाथौ मन्दिर बेखौ माने बेखौबो लिरनानै जोङो माने गोथारै जोङो साथि खाला लगायनाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
आरो जोंहा आमथिसुवा सानखालि जोंहा माने जि मा आमथिसुवा सानाव माने जोंहा ओ हा जावनो मोना ओ दंफां दंफां लाइफां दाननो मोना उम हाल एवनो मोना आरो बिफां गाखोनो मोना
औ नोंथां औ नंगौ।
लोगोसे जोंहा माइ बा ख्रि जेराव माइ दोनो नङा ओमबा नोंथां बेयावबो मा बेयावबो माने गाखोनो मोना होनना खोननो मोनदों आरोना।
औ नोंथां औ
माने जोंहा जे ओ सु आमथिसुवा सा सानाव जोङो माने बिफां लाइफां थायोबानो माने ओ बे बिफाङा माने ओ देरनो रोङा एबा रोदोमफिननो रोङा होननानै खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ थारै नंगौ।
मानो होनब्ला बे समाव जोंहा दाननाय उनाव जेबो दंफाङा माने सुवा नाङोनो आरो नोंथां।
ओ नोंथां औ
आरो थिग बेबायदिनो जोंहा जि माइ बाख्रि उनु लायनाय ओमफ्राय जोंहा बि सानखालि गाखोबा जोंनि जि माइ बाख्रियाव थानाय माइ बियो माने नांगो समनिसायबो सिगांनो माने जोबग्रोनानै माने आंखालाव गोग्लैयो होननानै खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
बिदिनो जोङो बे सानखालि जुदि हालफोर एवोब्ला माने जोंनि आबादफोरा मोजां जाया बिबदि होननानैबो गोबां खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ नंगो।
आरो थिग बेबायदिनो जोंहा आमथिसुवा सफैयैनि साननै सि सिगांनो नोंथां जोंहाथ' माइ आबाद बायदि गायो नङा ओमबा नोंथां? औ जायखौ माने जोङो माइ बाख्रिनि सायावसो दोनो नङा होमबा नोंथां जायखौ माइज्लिखौ औ-औ अब्ला जोङो मा आं खोनानो मोननाय बायदि आरो माने बे माइज्लिखौबोनो ओ माइ बाख्रिनिफ्राय माने आमथिसुवानि साननैसो साननै सिगांनो माने हायाव बोख्लायनानै दोनग्रोनाय खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ-औ
मानो होनबा जोंहा आमथिसुवा सानाव जोंहा माइ बाख्रि सायाव गाखोनो मोना नालाय नङा होनबा नोंथां।
औ-औ नोंथां नंगौ औ थारैनो नंगौ।
जोंहा आमथिसुवा सानखालि जि सानाव एबा जोंनि जि मन्दिराव जि ओ‌ थारनाय बे समाव जों माने
औ औ
बोथोरनि गोदान गोदान जि गोरलै गोरलै फिथाइ सामथाइ बा बेफोरखौ जों जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ नोंथां नंगौ।
ताल थाइजौ रैमालि ओ जाम बायदि गोबां दं नङा होनबा खुसेर बायदि बेबायदि गुबुन जायो आरो ना। बेखौ माने जोंङो रायजोयैनो न'खर न'खर जोंङो माने हारथिंनानै एबा जोंङो हांथिंनानै जोंङो जोंनि जि थान बेयाव माने लाबोना जोंङो स' खालामनानै बेयावनो लेमनानै बेखौ जमायै जानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ
आरो जाय जाय सुबुंफोरा जेनेबा गामिनि सोद्रोमाफोरा बिदि फायोब्ला बिथांमोननोबो जोंङो माने राननानै हरो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ थारैनो नंगौ।
आरो जोंहा जि गुवाहाटिनि जि कामाख्या मन्दिर जायखौ आमथिसुवा सानाव जोंहा खुब फालिनाय जायो नंङा होमबा नोंथां। जेराव गोबां सुबुंङानो माने बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव बे आइ कामाख्या मन्दिर याव माने खुलुमफैयो आमथिसुवायाव नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो बेफोर बे मन्दिरावबो जोंहा गोबां सल'बाथा दं जेरै आं खोनानो मोननाय बायदिबा माने जोंनि जि आइ बिमा कामे खा मन्दिरखौ दानाव हारिनि जा सुबुं बे माने आइ खामायखानि जि मोदोमनि अंग बेखौ माने दानसनानै माने दानस'दोंमोन आरोना आइ खामायखाखौ। मि उनाव जि आइ खामायखानि मोनसे अंग'आ मा होनो लायनो बे जोंनि जे गुवाहाटिनि कामाख्या मन्दिर नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ
बेबायदिनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ आरो बे गोग्लैखैनायनि जाउनाव माने बेयाव बे कामाख्या मन्दिरानो सोमजिदों होनना खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो बे आमथिसुवा सानाव लायनो जोंनि जि कामाख्या मन्दिरनि जि सिंनिफ्राय जि बोहबोनाय दै
औ नोंथां औ नंगौ।
बेबायदि गोजा जायोना आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोननाा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव आमथिसुवाखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां नोंथांङा बावैसो फोरमायलांनाय बायदिनो आंबो एसे नोंथांसिम फोरमायनो होननानै एसे आखायाव लाबाय आरोना नोंथां
औ औ
जेरै नोंथांमोननि गामियाव जिहेथु स्नि सानाव बा आमथिसुवाया स्नि सानाव माने आमथिसुवा नांनाय जायो आरोना नोंथां
ओ नंगौ नंगौ थारैनो
सानाव बा हाल एवै बा बायदिसिना बिदिनो औवा दानो बिफां दानो हाल आलि दानो बा हालेवनाय जायो आरोना हालेवनाय बायदिफोराव माने जोंनि गामियावबो नों नोंथमोननि बायदिनो माने थिग बिदिनो माना होनाय जायो आरो ना नोंथां माने आबाद फोथाराव जोंनियाव माने जेरै नोंथाङा बावैसो बुंलांनाय बायदि आबाद बायदिसिनाफोरा माने सुवा नांनानै थानाय जायो होननानै बुंनाय जाया आरो ना नोंथां
औ
नोंथांमोननि खायनो बे जुदि गामियाव बा ओनसोलावबो
माने जोंनिया गामियाव माने जायोबा हाल एवो बा न'खराव सोरनिबा माबायाव अब्लानिया जोंनि गामियाव माने माना होनायाव जुदि गामिनि मानसिफोरा जुदि सोरबा जुदि मानियालासिनो हालेवो बा खदाल दानो बा बिदि गोबां बायसिना दानो आरो ना नोंथां बेबायदि माने जोंनियाव बादा होनायाव माने लायाबा माने गामियाव मोनसे ओरैनो एखौ माने थार होनायनि मोनसे माबा बिबान होनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो आरो लोगोसे जिहेथु लामा लामा हाग्रा थायो आरोना नोंथां
औ औ
हाग्रा रजनाय जायो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा रजनायखौ जिहेतु आमथिसुवायाव जिहेतु बिफां दाननो मोना बिदि होननाय मोनसे सोदोब बा बिदि आसार नेमखान्थि थायो बेबायदि नेमैनो गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय नेम हिसाबै जोंनियावबो माने लामा लामा लामाखौ माने हाग्रा बंग्रा जिहेथु लामायाव थानाय दाखोर दाला हाग्राफोरखौ माने दानस्रांनाय साफा खालामनाय जायो आरो ना नोंथां जिहेथु लाइफां बा हाग्रा बेफोरो माने जेहेतु स्नि सानाव माने सुवा नांनाय बे हाग्रा लानोबा माने हाया थाब खोलिया होननाय नोंथाङा मानो दहायसो बुंलांबाय थाब खिलिया होननाय बायदि जोंनि गामियाव बा ओनसोलावबो हाग्राफोरखौ माने लामा लामा बा गावबा गावनि न'खरफोरनियाव माने बारि बागानखौ माने साफा खालामनानै लानाय जायो आरोना नोंथां हाग्रा बंग्रानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ माने स्ल'द दै माने देरहोनो थाखाय नाङा फाङा हायाव रज'नायफोरखौ बेफोरखौ दानफायनो खोनादों ना नोंथां औ नोंथां थिग बिदिनो खोनानाय बायदि आरो जोंनि जिथु आमथि सुवायाव जानाय लोंनायनि बागै जिथु हायाव गेलेनाय मुवा बेसाद बा जों सिन्थायनिफ्राय लानानै जोंनि जानाय लोंनाय याव माने जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि जानायाव बेफोरबायदि माने बेबायदि हायाव गेलेनाय मुवा बेसादफोरखौ माने जाफिननो मोना होननाय माने मोनसे होननाय थायो आरोना नोंथां। जिथु जे हायाव गोलैनाय मुवा बेसादखौ माने जायोब्ला माने जोंनि देहायाव माने एसे प्रब्लेम माने बेमार आजारनिफ्राय माने एसे प्रब्लेम होगोन होननानै जों माने मिथिनाय जायो। बा बुंनाय जाया औ मानिना लानाय जायो थिग बिदिनो जिहेथु जोंनियाव बा गोरा फोरोंनो थाखाय जिथु जों माबानाय दोननाय जायो बेफोरबायदिखौ माने जों हायाव ओंखार होआ होननाय मोनसे ओंखारनो होआ माने हायाव बाख्लायनो होआ बा हायाव दोना थाबायनो होआ। बेफोरबायदिबो मानिनानै लानाय जायो जितु हायाव थाबायनाय बा खारहोनाय बा हायाव बाख्लायनाय बेबायदियाव माने नों जितु न'खरनि जिब जुनारनिफ्राय लानानै बा मानसि गथ'निफ्राय थानानैनो जों माने एसे बा हायाव बाख्लायनायनिबो साबधान लाखिनो गोनां जायो आरोना नोंथां। जिहेथु टप मार्का होननाय खोनायो आरो बेजों लोगोसेनो सुवा नांनानै माने थबा माथोफोरा माने थब फुथिया बा सालाया थब गिदिङा होननानै साननानै लाबानो जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
थिग बिदिनो नोंथां मोननि बादिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो जिहेथु आमथिसुवाखौ माने बिदाय होनो थाखाय बा गाव गावबा गावनि न'फोर माने लिरस्रांजोबनानै बा रायजोनि थानसालिनि न' बा जिहथु बाथौसालि बेफोरबायदिखौ माने जोंनियाबो लिरस्रांजोबनानै जितु जिदिना हाय नों फुजा होयो बेदिना जोंनि दौरि